औ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामासिनो दङमोन?
आंथ' नै नोंथां जिरायनानै दंफैयो ओरैनो।
ओ स' नोंथाङा ओरैनो ओंखाम जाखांबायमोन?
थाखै जाजोबबाय जानायालाय जानोस दसे थानानै।
ओमफ्राय खबर फोरा मोजांबा?
खबरथ मोजाङानो नोंथां नोंथांनियालाय?
आंनाबो मोजाङानो दे ओमफाय नों नोंथांनाव आं मोनसे खोथा सोंनो होननासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा माने मोनसे खोथानि ब मोनसे टपिकनि बागै सावरायनोसो होनना नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङाहा सावरायनो हागोनबा?
हागोन नोंथां हागोन।
उम जोंहाबो बे टपिका बेबायदि नोंथां नोंथां जेरै माने गामि ओनसोल आरो नोगोरारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाया माबायदि जेनेबा फाराग दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथा हागोन।
औ
औ औ औ दा बेबायदिनो जोंहा मा होनो गामियारि ओनसोल आरो नोगोरारि ओनसोल बे मोननैनि गेजेराव जोंहा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनो म मा होनगोन? जोंहा गामियारि ओनसोलाव ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहायानो आलादा आरो जोंहा बै जि नोगोरारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि माखासे जिउ खुंनाय राहायानो माने गोबां आलादा खामानि बे गामियारि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरनिख्रुइ जोंहा मा होनो ओ नोगोराव थाग्रा सुबुंफोरा माने सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया माने बांसिन बांसिनानो ओ जागोन जे जेन'बा मा होनो मोनसे मोनसे मा होनो मोनसे नङा मोनसे बिजनेस लाइनाव मावबथाय बा सरकारि साख्रि गोनां बा मोनसे से गला बा दखाननि गेजेरजों बिसोरो गावनि जिउखौ ओ खुंनायखौ जों नु नुनो मोनो आरोना आरो बिदिनो जोंहा गामियारि ओनसोलाव नायोब्लाथ जों नुगोन जे जोंहा मा होनो बांसिन सुबुङानो हाजिरा खामला मावनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो आबाद मावनायनि गेजेरजों जिउ खुंनायखौ माने बांसिनै जों नुनो मोनो। मोनदों गामियारि ओनसोलाव आरोबाव जोंहा बुंनो हागोन जे मिथिं ओ माने गामियारिनि बिथिङाव जोंहा मा होनो ओ गामियारि ओनसोलाव गोबां ग्रोम ग्रोम बिफां लाइफांजों बुंफबनायखौ जों नुनो मोनो। सोमखोर समायना मि मिथिंगाखौ नुगोन आरोना ओ ओमफ्राय नाथाय जोङो म नोगोरारि ओनसोलाव जों बेफोरबायदि नुनो मोननाय नङा। मानो होनोब्ला जों नोगोराव बांसिनै जों नुनो मोनगोन जे गारि मथर दखान मानसि बेफोरबायदिखौल' बांसिनै नुनो मोनगोन आरोोना बेवहाय जिब जुनारखौबो जोङो नुनो मोन मोनांनायानो नंबावा ओ मानो होनोबा जोंहा जेसेबांखिनि नोगोरारि ओनसोलाव थायो बैफोरबायदियाव थाग्रा सुबुंफोरा माने सोरबाबा फराय नाया सोरबाबा स मावनाय ओ सोरबाबा बिजने मावनाया जेन'बा बिदिनो बिजने लाइनो जेनेबा दखानारि बायदिसिना फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि सुबुङा लस माने बांसिनै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जोंहा ओरैजाय बिनि उल्थायै जोङो जेन'बा गामियारि ओनसोलखौ जोङो नोजोर होनो नायोब्ला जोंहा बेवहाय बांसिन ओ एसे गाहाय थाखोनि सुबुंफोरा गामि ओनसोलाव जों थानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय थाग्रा सुबुंफोरा माने नोगोरारि नोगोरारि सुबुंफोरनिख्रुइ माने थाग्रासिन जायो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा थाजिम देहायारि गोग्गो सुबुंनि जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों गामियारि ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफांफोर थानायनि जाहोनाव बेवहाय जोंहा माने गोग्गो अक्सिजेन मोनो। आरो बिदिनो जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां मोजां मोजां फिथाइ सामथाइफोर जोङो मोनजायो। बेफोरनि जाउनाव माने जोंनि मान ओ गामिनि गामियारि ओनसोलफोरनि सुबुंफोरनि देहाफोरा माने एसेब्लाबो थाजिमसिन बा थाग्रासिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा नोगोरारि ओनखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा नोगोरारि ओनसोलावहाय ओ मा होनो दहनो बुंनो हानाय बायदि जोंहा गारि गरा खौ माने गारि गुरानि अनजिमाखौ जों माने बांसिन नुनो मोनो जायनि जाउनाव माने ओ आबहावानि पलिउसन जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां मा होनो? जोंहा ओ नोगोरारि ओनसोलावहाय ओ बै जि बांसिन गारि गारि माने गारि गघरा सालायनायनि जाउनाव माने गोबां उखुन्दैफोर खुयो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नोगोरारि ओनसोलाव माने कलकारखाना बायदिफोरा थायो आरोना दा बे कम्पानि गिदिर गिदिर कम्पानि बा फेक्टर्रि थानायनि जाउनाव बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखा से उखुन्दै बा गाज्रि गाज्रि उखुन्दै बैफोर माने जोंनि गोग्गो जेन'बा आबहावाजों गोरोबफानानै थानायनि जाउनाव माने बे गामिया नोगोर ओनसोलनि आबहावाया माने गाज्रि जानायनि जाउनावहाय माने मा होनो
बै नोगोरारि सुबुंफोरा बै माने गुबुंले जानाय आबहावाखौनो सोबनानै लानांगौ जायोबा बेजों बिनो हां लानानै बिसोरो थाबाय थानाय जायो। मा होनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि बायदि बिसोरो बिफां -लाइफां आफानिफ्राय फ्रेस अक्सिजेन मोनलिया दा बैफोरनि बिथिङाव माने बिसिोरनि माखासे जे देहायाफ्रा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो बा लोरबांथि जानायखौ जों नुनो मोनो आर ना बिदिनो आरोबाव मा होनो जोंहा नोगोराव गोबां माने जौगानायखौ जों नुनो मोनो थेवब्लाबो माने माखासे बिथिङाव जोङो जोंनिनो देहानि गाज्रिखौबो जों नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा मा सानो बेफोरनि बिथिङाव
थ' नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनोज बुंलांबाय फोरोंगौ जों गामि एरिया आरो नोगोर एरियानि गेजेराव गोबां फारागखौ नुनो मोनो। बिसिनि गेजेराव जि जिउ खुंनायनिफ्राय लानानै बिसोरनि जा बि नि जा लामा सामा न' बांफोरावबो गोबां फारागखौ नुनो मोन जों गामि एरियानि न' बांसिनै इसिबां बिल्दिं आरि नुनो मोना गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर नुनो मोना गामि एरियाफ्राव नाथाय जो जेब्ला टाउन सहराव थाङो जों गोबां रोखोमनि ओ गिदिर गिदिर न' बिल्डिं आरिफोर नुनो मोननाय जायो नङा होमबा ओ आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जों फारसेथिं गामि एरियाथिं नायोबा जों जों गामि एरिया बो एसेबां गारि मथरबो मोननाय जाया ओ ओरै जोङो सो सोहोर एरियायाव थाङोब्ला गोबां बाय बायदि रोखोमनि रोखोम गारि मथर जों नुनो मोननाय जायो नाथाय ओ ओरैनो जोङो आ आबहावानि बागै बुंनो सानोबा माने माने मोजांसिन आबहावा बुङोब्ला जों गामि ओनसोलनि आबहावाखौ बुंजायो मानोना नोगोर ओनसोलनि आबहावा गामि ओनसोलनि रुजुनायाव जोबो। ओ माने जोबोर गाज्रि बुंजायो मानोना गामि ओनसोलनि आबहावाया ओ माने मा होनो ओ गोबां बिबांनि बिफां लाइफांजों गामि ओनसोाव बुफबना थायो ना गोबां न'नि माखासे बारि बागानफोरजों गय बागान बिदिनो दंफां बागान बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांफोर बुंफबना थायोना बेनिायनो गामि ओनसोलनि नि न'आ गामि ओनसोलनि ओनसोलनिया माबाया आबहावाया जोबोर मोजां जायो आरो बेराफारसेथिं ओ जोंनो गोर याव बायदि रोखोमनि माने ओ गारि मथरिफोरखौ नि जाहोनाव बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुनदै फोरा गोबां मिथिंगानि आबहावानि खहा खालामो आरो ओ मा होनो ओ ओ ओ नोगोर ओनसोलाव गोबां बायदि रोखोमनि ओ दाइरेक गिदिर गिदिर दारिमिन फसंनाय कारकारखाना फसंनायनि जाहोनाव बिनिफ्राय गनाय उखुनदैया नोगोर सोलनि बारहावाखौ जोबोर गाज्रि खालामो आरो जों माने नोगोर ओनसोलाव बिफां लाइफांफोरबो मोननो जोबोद खसथ' जायो नङा होमबा
ओ नोंथां
ओ गोदो जेराव बिफां लाइफां आरि बायदिसिना मोननो जोबोद खसथ' जायो नाथाय जायनि नि जाहोनाव बेयाव अक्सिजेननि अनजिमायाबो गामि ओनसोलनिफ्राय एसे खम जायो एसे माने फाय गोबाङानो खम जायो जायनि जाहोनाव नोगोर ओनसोल ओनसोलाव ओ बेमारा आजार जानायनि माबायाबो ए बेमार आजार जानायनि जा ओ रिक्स बेफोर एसे बांसिन
जथाय गामि ओनसोलावबो ओ जायो जानाया बे बेमार नोगोर ओनसोलाव बेमार आ जायोब माने डक्टनाव थाबलांनायनि सुबिदाया बांसिन थायो ओ मानोना बेयाव गारि मथरनि आं जेबो माने जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय जों नोगोर ओनसोलाव नायोबा जों बायदि रोखोमनि जों बायदि रोखोमनि माने एसेबां ओ सुबिदा बायदि गारि गारि मथर मोनैनि जाव गोबां असुबिदा जानायनि जोनाव खायसे बेमारिफ्रा जों गामि ओनसोलाव माने ओ थि समाव ओ ओ देहा फाहामसालियाव सहैयैनि जाहोनाव बायदि बि सेस थैनायजों भुगिनो गोनां जायो सोरबा माने अभार लोमजानायनि जाहोनाव माने लोमजानायफ्रा गारजिसिन जानाय जाहैयो स बेफोरनि अनगायैबो गोबां माखासे से गामियारि नोगोरारि गेजेरफोरनाव जों जों फारागफोरखौ नुनो मोनो गामियारि आरो नोगोरारि बिसोरनि गेजेराव जोङो सुबुंफोर नि थांना थानाय जि जिउ राहायाबो जोबोद आलादा ओ जों मिथिखागौदि गामियारि सुबुंफोरा ओरैनो आबाद मावनानै जिउ खुङो नङा होमबा आ गामियारि सुबुंफोरा आबाद मावनानै आरायना गोरारि सुबुंफोरा माने बिसोरो बायदि ज साख्रि मावनानै जिउखौ नङा होमबा सोरबायदि बिजनेस गारि मावनानै जिउ खुङो सनि बेखायनो बिसिनि माने जा जि थथि थांना थानायनि जिउ राहा बेसेल जबो जोबोद मोजां गामियारिफोरनाबो खायसे खायसेना मोजां माने गायफोरना हा हु बारि बागान बुरजा थायो बिसोरनाबो जों जोबोद मोजां जायो आरो थांना थानायनि जिउ राहा आरो गोबां माखासे बिदिनो ओ जिउ राहाफोर दं जाय जायनि जाय नोगोरारिफ्रा थांनानै थायो स' बेनोसै नोंथां खोथाखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया जेसेबां फराय खोथाया लाबोबाय थायोना थ' हबा होमबा नोंथांनो दोनसै नामा
जागोन दे नथाङा जाग
दे होनोमबा ना नोंथां